औ, नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ, नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय। औ, नोंथाङा माने। जों दाउ जों दाउबायदिंनो थांनायाव जों मा। औ, गोदान गोदान जायगाफोरखौ जों नुनानै गोसोफोरखौ माबाय दि, मोनो माने औ जोङो। लोगोफोरजों थांब्ला बांसिन मोजां मोनो ना? न'खरनिफोरजों थांब्ला जों बांसिन। बेरायनानै मोजां मोनो, नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ, हागोन नोंथां जोंना दावबायदिंनाय होननानै बुङो। ला माने आथिखालनि सुबुं। गोबां बिदिनो खाथि खालाल' नङा, गोबां गोजान गोजान जायगा। माने दावबायदिंनायखौ जों नुनो मोनो। ओ, जेरै जोंना दावबायदिंनायावहाय, ओ नोंनि गोसो। खुसि मोनो, गावनि गोसोनि दुखु दाहा दङब्लाबो माने। दसे समनि थाखाय, जोंङो बावगारलायो आरो माने दावबायदिंनो मोनोब्ला।
औ।
ओ, दावबायदिंनायनि मोनसे खुसियानो मोने मोनसे। आलदा होनना जायो होननानै जों बुंनो हायो। औ जेरै जोङो। दावबायदिंनायावहाय जोङो बिदिनो ओ नुयो नुनो मोनो। जायगा एबा नुनो मोनि जिरातफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जों माने दावबायदिंनाय। जों लोगोसे माने सोलोंनाय एबा जोङो गियानबो मोननो हायो। ओ जेरै जोंना जोंथ' ओ न'आव थाबाय थायोब्ला माने ओ बेरायनो थाङाब्ला न'आव ओरैनो थाबाय थायोब्ला जोंथ' माने। ओजोंहाय, नुफेर मोनै जायगाफोरखौ जों नुहैनाय नङामोन बिदिनो माने। ओ गोबां ओ बिदिनो जायगा आरो जिब जुनारफोरखौ जों नायना। फैनानै माने गुबुननि सिगांडांव फोरमायनो हायो नोंथां।
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंना दावबायदिंनायाव माने गोबां ओ बायदिसि ना नुफेरनाय मोनै जिरारखौबो नुगोन बिदिनो, रायज्लायनो मोनै रावखौबो रायज्लायनो मोनगोन। बिदिनो, गानफेरनो मोननि दड्रेसखौबो गान गाननो मोनो रां होनानै। बिदिनो जोंना। ओ, गोबां दावबायनायावहाय जोंना गोबां बिदिनो ओ गोसोनि खुसि एबा गोसोनि रंजानायफोरखौ माने सुफुंनानै माने। बेरायनो थांनाय जायगायाव माने, थांनानै जोङो गोसो। दि, रंजानाय लुबैनायखौ सुफुंना लानो हायो नोंथां ओ। औ, बेबायदिनो जोंना ओ दावबायदिंनायावहाय' ओ गोबां रांनिबो आंखाल जायो। ओ जेरै जोंना रांखावरि गैयाबा दावबायदिंनो हाया ओ बेनिखायनो। जोंना न'खर न'खर गारि गैयाब्लाबो बिदिनो ओ उम भारा लानानै जोंना गुबुननि गारिखौनो लानानै दावबायदिंनो हायो आरो आथिखालनि मुगायाव रां थायोब्ला।
औ औ।
अ आथिखालनि सुबुंफोराहाय न'आव दसे सम मोनब्लानो माने सानोखि बिसोरो दिनैहाय दावबायनो थांगोन बिदि सानो ओ जोंहा दावबायनाय खौ माने गोसोआव लाबाय थायो आरो। आथिखालनि सुबुंफोराहाय अ मानो होननानै बुंङोब्ला जोंना दाव। मोनायाव माने गोबां गोजोननाय दंङ बिदिनो नोंनि गोसोआव दुखु दंङब्लाबो। जोंङो दुखुखौ बावनो हायो दसे समनि थाखायब्लाबो बेनिखायनो ओ जोंनि मानसि सुबुंफोरा आथिखालनिया ओ माने ओ दावबायदिंनानै माने दावबायदिंनो मोजां मोनो आरो नोंथां। जों बेबायदिनो ओ ओ आंथ' माने एसेबांबो माने जायगा दावबायदिंनो एबा बेरायदिंनो मोनाखै। ओ माने आंङो ओ जे जायगायावहाय थांदोंमोन बे जायगानि बागै नोंथांनि सिगांङाव माने एसे फोरमायनानै होनो सानदों। ओ जेरै होननानै बुंङोब्ला जोंनिया बिथिं ओ जोंनि खाथि खाला ओ जायगा दा-दावबायग्रा एबा बेरायग्रा जायगा दंङ। जेरै बिथिं बुंनो थांङोब्ला भुटान दंङ सुकि दंङ सुकि हाजो आरो ओ बिथिंबो बगामाथि दोंङो दारागाव दोंङो ओ बिदिनो माने गोबां मैना फुख्रि दंङ। खाथि खाला जा माने जोंना औ गोबांजायगा दंङ आरो बेफोरल' नंङा। जेरै जोंना पार्कफोरबो दोंङो ओ गोबां पार्क ओ ओ बे आथिखालावहाय जेरै मावजि पार्क होननानै बुंनाय जायो ओ आरो नो बिथिं बि गोबां बायदिसिना नाम मुंनि माने जोंहा पार्कफोरबो दंङ। बेफोरावबो माने जोंङो दावबायदिंहैनो हायो।
औ।
औ आंङो कलेजनिफ्राय माने जिनै थाखोआव फरायबाय थानाय समावहाय आंङो। बे हाजोआवहाय थांदोंमोन बेवहायबो माने गोबां बिदिनो गोसोनि रंजानायफोरखौ माने ओ जों माने आंङो उमह मोनायाव मोनहैनो हादों आरो। ओ मानो होननानै बुंङोब्ला ओ जोंना ओ आंङो जेब्ला सुखि हाजोआव मोनहैयो। अब्ला माने सानदों जे एसेबां समायना जायगा। आं माने न'आव थानायब्ला बे जायगाखौ नुनाय नंङामोन बिदि माने गोसोनि खुसिनि रंजानायजोंनो माने बेसेबांबा उसिफावदोंमोन। ओ थिग बेबायदिनो ओजोंहाय मोनहैनानै जोंङो बिदिनो गोबां बिफां लाइफां नुनो मोनदों जे बेे बैग्रि बिफांफोर गोबां दंङ। बिदिनो दै बोहैनाय स्राय स्राय बे दै बोहैनायावहाय जोंङो गोबां नाबो नुनो मोनो। आरो बिदिनो जोंना गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै बेयावनो गुरखिया ओंखाम जाफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंना। जानाय लोंनायनि अनगायैबो। ओ जोंना माने ओ गोबां सुबुंफोरानो दामग्रा देग्रा लानानै फैफायो। ओ बे दामग्रा देग्रा जों माने जाखांना लोंखांनानै माने गासैबो ज' ज' मोसानाय रंजानायखौ जों नुनो मोनो ओ माने दावबायदिंनाय होननानै बुंङोब्ला। जोंना ओ दावबायदिंनायनि खुसिआनो आलदा जायो आरो।
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बेरायनानैहाय जोङो ओ बिदिनो गानफेरनो मोनै द्रेसखौबो माने ओजों ओ सुकि हाजोआव थांनानै जोङो भुटानफोरनि ड्रेसखौ माने जों गाननो मोनदों आरो। ओ माने अह गंगार रा जों गंगार बिसोरनि ड्रेसखौ माने जोङो रांखावरि होनानै गाननो गान-गानदोंमोन ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ ओ बेरायनायजोंहाय दावबायदिंनायजोंहाय जोङो सोलोंथाइबो लानो हायो होननानै
औ नंगौ।
मानो होननानै बुङोबा जोङो ओ प्रजेक्टफोरनि थाखायबो गोबां दावबायनाय जायो। जेरै कलेज, स्कुलनिफ्राय जोंहा प्रजेक्टफोरनि थाखायबो बिदिनो ओ सावगारि मिथिंगायारि सावगारियाव मा सावगारि बेरखांदों बेफोरखौ माने ओ नो जोर होना नायनानै जोंना प्रजेक्ट बानायनाय जायो ओ बेफोर प्रजेक्टनि थाखा खायबो जोंना गोजान गोजान जायगायाव दावबायदिंनो थांनाय जायो नोंथां। ओ प्रजेक्टनि थाखाय ओ थाङाब्लाबो जोंना गाव गाव थांबाबो माने जोंनि मेगन नोजोरजों माने नुनानै फैनायखौ जोङो गुबुननि सिगाङाव फोर मायफिननो हायो आरो नोंथां। ओ बेनि खायनो जोंना दावबायनांगौ ओ बिदिनो दावबायोब्ला माने ओ सोलोंनायबो मोननो हायो। ओ बिदिनो मा गुबुननि सिगाङाव माने फोरमायफिननो हायो।
औ
बिदिनो जोंना ओ दावबायनाया ओ सुबुंफोरनि गोसोआव गोजोननायखौ माने लाबोनो हायो आरो नोंथां। ओ नों थां नोंथाङाबो ओ बिदिनो ओ दावबायदिंनानै गोसोखौ माबायदि गोजोन्नाय मोनो आरो बि दिनो माबे माबे जायगायाव दावबायना फैखो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ बुंनो बि थिग बेबायदिनो जोङो दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो दावबायनो थांनो मोनोब्लाथ' जोङो जोंनि गोसोआ माने जोबोद खुसि जायो आरो नोंथां। औ जेरैहाय जोङो
थामना सानबायावनो माबा मोनजायो बेसेबा
जोंहा माने जोंहा गोबां बेरायनो थाङोब्ला जोंहा माने मोजां मोजां जायगा आरो गुबुन गुबुन मानसि आरो बे जायगानि बारहावा जोंहा औ मिथिंगायारि नुथाय बेफोरखौ जों नुनो मोननानै जोंनि गोसोफोरा जोबोद गोजोनो आरो नोंथां। औ आंथ' बांद्राय जायगाबो बेरायफेरनो मोनाखै नोंथां बेरायदोंब्लाबो एसे बे खाथि खालानिनो औ जेरैहाय जोङो गुवाहाटि पार्कफोराव आरो जों जेरैहाय भुटान औ जेरैहाय जों मावजि पार्क, दारागाव सुखि हाजो बेफोरबायदियाव आरो नोंथां। औ जोंहा जोङो जेरैहाय जों माउजि पार्कफोराव जोङो थांनानै जोंहा बेफोर बायदिनो जोङो बेनि बारहावाखौ लानानै जोंहा लोगोफोरजों ज' जिरायनानै जोङो सुखु दुखुखौ गारनानैबाबो जोंहा बेयाव लोगोफोरजो जों दसे दनै सावरायनानै जों गोसोफोरखौ जोबोद गोजोन्नाय मोनोआरो नोंथां। औ बेबायदिनो जों आरोबाव जोंहा जेरैहाय सुखि हाजो बेहाय जों थांनानै मान बेनि गुसु गुसु बारहावा बेनि मिथिंगायारि नुथाय आरो बेनि बारहावा बेफोरखौ जों माने मोननानै बेफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोफोरा जोबोद गोजोनो आरो औ बेदिनो जोंहा दुख खु दाहा दङब्लाबो जोङो लोगोफोरजों थांनानै दसे बेरायहैनानै जोङो बेबायदिनो लावखार ओंखाम बेफोरबायदि जाना नै जोंहा जोबोद गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आरो नोंथां। औ बेबायदि नो जोंहा माने दावबायनाय होनोब्लाथ' जोंनि जोंनि गोसोनि सुखुखौ जों लाख' हाया होननानै बुंनो हायो औ बेबायदिनो जोङो माने लोगोफोरजों जों-जोंनाथ' न'फोराव बेबायदिनो बां बेरायहोनो लांनो जों हा बांद्राय सम मोना नालाय बेनिखायनो जों सम मोनोब्लानो लोगोफोरजों ज' ज' बेरायनो थांनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव जों बेरायनो थाङोब्लाबो जों बेनिफ्राय जाय जायगायाव जोङो बेरायनो थांदों जों बैफोर हादोरनि माने जोङो द्रेसफोरखौ बायनानै जोङो गानथ'नानै माने फट' साफायनो हायो औ बेफोरबायद दि जोंहा बिसोरनि द्रेसखौ गाननानै फट' साफायनो मोननानै जोंनि गोसोफोरा माने जोबोद गोजोन नाय मोनोआरो नोंथा औ जेरैहाय जोंहा गोबां गोस गोजान गोजान जायगाजों बेरायनो थांनायाब्लाबो जोंहा आथिखालाव इउ टुब दङ नालाय नोंथां जों बेनिफ्राय जोंहा गोबां इउटुबार फोरा जायगा बेरायनानै जोंहा इउटुबाव हगारो नालाय जों बेनिफ्रायनो माने मोजां मोजां जायगाफोरखौ नुनानै जों नुनानैब्लाबो जों गोसोफोरखौ बिराद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां।
औ
औ बेबायदिनो जोंहा माने जोङो दसे दनै सम मोनब्लानो माने जों बेरायनो थांनांगौखौ आं बुङोआरो नोंथां औ बेबायदिनो औ जोंहा माने बेबायदिनो जों न'फोराव थाबाय थाबाबो जोङो बिदिनो गोसोफोरखौ दरसि दरसि दुखु दुखु दुखु मोनो नालाय औ जों बेबायदिनो बेरायनो थांनानै बिनि मिथिंगायारि बारहावाफोरखौ मोनब्ला जोंनि गोसो फोरा जोबोद गोजोन्नाय मोनोआरो नोंथां औ बेबायदिनो नोंथाङाबो बेबायदिनो मोनो नामा?
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जे ओ बुंनाय बायदिनो माने गोसोनि गोजोननायखौ माने जोंना दावबायदिंनानै माने ओ लानो हायो आरो नोंथां
औ
माने गोबां माने गोसोनि गोजोननाय होननानै बुङोब्ला माने दावबायदिंनायनि गोजोननायानो आलादा नङा होनबा नों हो औ ओ बिदिनो ओ जोंनाथ' नोंथां ओ दावबायदिंनायनि बागै माने सावराय सावराय जोंना जेरै दोननायनि समावला समावलासे माने मोनफैलायबाय आरो नोंथां ओ माने नोंथांजोंहाय दावबायदिंनायनि बागै सा सावरायनो माने फोरमायना होनो मोनना नोंथांनि सिगाङाव माने जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां औ इयुनावबो माने औ जों सानैजों लोगो मोनलायफिनगोनखौ माने ओ मिजिं थिबाय दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ लाय